औ नोंथां।
खबर सबर मोना?
जाङैनो दं। नोंथाङालाय?
आदसा आंबो थिगानो दंलै नोंथां।
अ
आतसा नोंथां
औ बुंलाय?
मोनसे टपिक लानानै सावरायदिनि
औ
आं सानदोंमोन मा ना हमनायनि सायाव सावरायनो।
आदसा जागोन दे।
सावरायजागोनना नोंथां?
जागोन दे जागोन।
दे बिदिबालाय
जागायनोसै सावरायनायखौ।
औ दे।
आं गिबियावनो नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा आइजें आयला लानानै नाफोरखौ हमो?
अ जोंनि ओनसोलाव थ' ओरैनो जेखाइ, स्पेसियेलि आइजोफोरा आरो जेखाइ, खबाइ खौ बांसिन नै बाहायो बिनि अनगायैबो जेनेरेलि नायनो थाङोब्ला ओ जेनेबा सेन खखा फल' ओमफ्रायो बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दाबो गामि ओनसोलफोराव बोरसि बोनो आरो मा होनो ओ बैयो जे आस्रा जे ना सारनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो बै ओ दैयाव जे माबा जे बोयो दैमायाव बेबायदि जे बोनानै नैबो नाखौ सारो आरो
औ
मोनसे नुबावो बेखौ नोंसोरनिथिं बाहायो ना बाहाया जों आंथ' मिथिला जायखिया नाफोरखौ बै जे ओ जेनबा दुगैहैनाय समाव बेहाय नाफोरा जे ओरैजाय फिसा फिसा नाफोरा मैलाफोर जानो जमा जमा फैया होनबा बेफोर नाखौ माने मानसिफ्रा थांनानै दुगैनाय फावैनो माने गामला दाबोर फिसा फिसा लानानै थाङो थांफायो आरो ओमफ्राय बेवहाय ओ बैयो मुसारिफोर जिनायफोर दङब्ला बेखौ मोजाङै बे गामलानि सायावहाय खाथुमनानै लायो आरो बेखौ फिसा गब्लं खालामो बिनि सायाव बे गब्लं खालामनायनि सिङावहाय साम'फोरखौ देख्रेबनानै बेखौ सिङावहाय सोननानै होयो आरो बेखौ दैनि गेजेराव बालाखौ एसे खुरनानै बेखौ फजयो आरो गामला गु दा गामलाखौ फजनाय लोगो लोगो बै जे साम जे सिङाव देख्रेबनानै हरदोंमोन ना बेखौ जानो थाखाय ना फ्रा जमा जमा फैसिगोन आरो बै ओ मुस्रिनि सिङावहाय माने हाबलांसिगोन आरो। बेबायदिनो ना हमो आरो बिराद मोजां मोजां स्रस नायाव। गाखोनानै थायो माने हाबनानै थायो। दसे समनि गेजेरावनो ना मोनो आरो। आरो बिदि खालामनानै। दा आं बेखिनिखौ। जोंनि ओनसोलजों नुनो मोनो नोंसिनिथिंलाय माबाफोर गोदान टेकनिक जों आदबों ना हमबावो नामा?
नंगौ। थिगानो दं नोंथांमोननि जेरैबायदि ना हमो बेखौ नोंथाङा जे फोरमायदों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोनसिं दाबो बेबायदि ना हमनायनि हुदाफोरा दासिमबो दङ!
औ।
नोंगौ नोंथाङा जेरै संदों नोंथांमोननि ओनसोलसिम जेरैबायदि बाहायो जोंथिंबो। थिग बेबायदिनो बेफोर आदब खायदाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
उम।
दैज्लांनि समाव ना हमनायनि बेलायाव जोंनियावबो गुबुन गुबुन रोखोमै हमो दुब्लि बारियाव खखा सानाय थाख थानायानाय जाम्फैफोराव बेनिफ्राय सेरेन सानाय बेफोरनि गेजेरजों दैज्लांनि समावहाय ना हमो। बेनि अनगायैबो आस्था जे जायखौ खेवालि जेबो होननानै बुंनाय जायो। बेजोंबो नाखौ हमो बेनिफ्राय बेलसा बेलसाजों बोनानै नाखौ खौ हमनाय जायो आरोबाव जेखाइफोरजों गुरनानै नाखौ हमनाय जायो। सारनानै ना खौ हमनाय जायो गोग्रोमनानै हम नाय जायो। जोग्रोमनानै हमनाय जायो।
अ
गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनिथिं नाफोरखौ हमनाय जायो आरो।
उम।
आरो बेनि अनगायैबो नाफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलसिजों जावनानैबो हमनाय जायो। जावनानैबो हमनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
जावनानै हमनायावथ' बे खुसियाफोरखौसो जावनानै हमगोन ना?
औ ओ
औ आरो बे नोंथाङा जे बुंदों जो ग्रोमनाय गोग्रोमनाय बेवहाय माबायदि नाखौ हमनाय जायो?
आदसा बे जोग्रोमनाय जोग्रोमनानै हमनाय नाया जाहैबाय जेब्ला दैया स्रां जायो। बा गोग्गो आरो बारा गोथौनि नङा। बेबायदि समावहाय बालाफोर थानाय ओनसोलाव आरो दै दैजों बालाजों बेनिफ्राय दैया बारा गोथौ नङा आदैसो सेसो गोथौ जानाय दै दा बेफोराव बालाखौ आथिंजों जोयै जोयै फैयोबा बै बालासिङाव हाबनानै थानाय ना बोथिया ना थुरिफ्रा थमब्लेद थमब्लेद ओंखारनानै आराम एब्रेफिनो आरो दा बे एब्रेनायखौ जोङो आखायजों थामब्रम हमनानै मोननो हायो आरो नाफोरखौ दा बेबायदि रोखोमै जोङो जोग्रोमनानै जोंनि ओनसोलजों नाखौ हमो। आरो गुबुन मोनसे राहाया ओ नोंथाङा गुबुन मोनसे राहानि सोमोन्दै नोंथाङा होनबावदोंमोन बे राहायानो जाहैबाय गोग्रोमनाय बे गोग्रोमनाया जोंनि ओनसोलाव जोङो दै गेदेरबाबो दै फिसाबाबो गोग्रोमनायखौ गोग्रोमनानै नाखौ हमनाय जायो आरो बे गोग्रोमनानै ना हमनायाव बांसिनै जोङो ओ सेर दैसानि एबा दैमानि सेर रुगुंफोरावसो बांसिन गोग्रोमनायखौ जा ओ गोग्रोमनानै नाखौ हमनाय जायो आरो बेवहाय ओ सासे खबाय लाग्रा थानांगौ एबा जुदि खबाय लाग्रा गैयाबा खबायफोरखौ मनाफोरखौ खाथेनानै बा खबायखौ मुथेनानै गावनो लानानै गोग्रोमो बेनिफ्राय नाखौ मोनोबा आराम बे खबाय बा मनाफोराव आ सोनानै खाथेफिननानै लानाय जायो आरो आरो बे ना गोग्रोमनायाव खालि मोनसे रोखोमनि नाल' मोना बेवहाय खांख्राइ मोनो नाथुर मोनो फिथिग्रिफोर मोनो नास्राय मोनो बामिफोर मोनो दा गुबुन गुबुन नाफोरखौ जोङो गोग्रोमनायनि गेजेरजोंबो मोननो हायो आरो
आदसा नोंथाङा जे बुंदों गोग्रोमनाय खबायाइ लानानै बेवहाय जेखायफोर लाया नामा माजों गोग्रोमो?
बेवहाय जोंनि ओनसोलाव गोग्रोमनायाव जेखायनि बाहायनायखौ जों ओ गोबांखौ नुनो मोना नाथाय जेखायजोंबो लांनानै गोग्रोमनायबो नुनो मोनो नाथाय बांसिनै जोङो गोग्रोमनायावहाय जेखाय गैया जेबो गैयालासिनो आखाइ गोजायै हमनायखौ जोंनिथिं नुनो मोननाय जायो आरो जेखाइ थायो बे खोब मोजांनिनो बाथ्रा बांसिननिफ्राय्र बांसिन जेरै आखाइ गोजायै गोग्ग्रोमनायाव जेसेबां मोनो बिनिख्रुइ बांसिन जेखायजों मोननो हायो नाथाय मा जेखायबो गैया जेबो आइजें आइला गैया नाथाय ना लाग्राल' दङ बेफोरबायदि समावहाय ओ आखाइ गोजाजोंनो हमनाय मोनसे हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ आरो
अ अब्ला नोंथां आं बे बाथ्राखौ दा रोखा जाबाय आरोखि जोग्रोमनाय गोग्रोमनाय आरो ना गुरनाय बेवहाय माबायदि फारागथि दं। बेखौ आं दा ओ मोजाङैनो रोखा जाबाय ओ दा ना गुरनाय माने जाबाय जेखायजों गुरनाय आरो गोग्रोमनाय मानि जाबाय आखाइजों माने दांग्रोमनानै हमनाय आरो ओ जोग्रोमनाया माने जाबाय आथिंजों माने जोग्रोम जोग्रोमै नाखौ हमनाय आरो नंगौना नोंथां?
औ
उम बेनि अनगायैबो आतसा दे ना खांख्राइखौ जे जावो बेखौ जे माबोरै मिथियो जे खां ख्राया बे गु गुदुङाव हाबनानै दङ। आलदा गुदुंबोथ' थायोना सिनायखायो नामा खां गुदुंखौ
थारैनो नोंथांनि सोंनाया खोब बाख्नायथाव नोंगौ खांख्रायखौ खांख्राइनि गुदुंखौ जोङो माखासे ओ बिथिङै सिनायनानै लानो हायो मानोना बेवहाय दोरोङारि हुदा महरै जों गोबां न नलेजखौ मोननो हायो जेरै बर'नि दोरोङारि हुदाफोर बायदिबा बर'फ्रा खांख्राइ जावनायाव गोबां रोंगौथि गोनां बिसोरो खांख्राइखौ जावनायनि सिगां खांख्राइनि आसिखौ दंना गैया खांख्राइ थाबायनायनि आसिनि सिन दंना गैया बे नुथायाइखौ नायग्रोनाय जायो नायनानै जेब्ला गुदुंफोराव गुदुं सेरफोराव खांख्राइ थाबायनाय आसिनिसिन नुयो अब्ला जावनाय जायो। आरो माब्लाबा ओ मा होनो खुरगोदान बा खुरनानै हा हा खि गालांनाय बेफोरावहाय आगान थालाङो बेफोरखौ नायनानै गोरलैयैनो बुजियो जे खांख्राइ बे गुदुङाव दङ नाथाय जेब्ला आ खांख्राइआ सुलाया एबा खुरफ्लङा बे खुरफ्लुंयैखौ माबोरै सिनायगोन बेवहाय जे खांख्राइाया थानो हाथावौ अब्ला बेबायदि बेवहायबो मोनसे राहा दं जे खदालफोरनि गेजेरजों जावलानानै नायो आरो जावलानाय लोगो लोगो बेवहाय आखाइजों खन'ग्रोनाय जाया मानोना बेवहाय जिबौ जिबार बो थानो हागौ बेबायदि होननानै सा ओ आखाइजों खन' गोरोनाय जाया आरो बेनिखायनो बे समावहाय मा खालामो जावै जावै जावनानै गनजों एरखांनानै नायग्रोनाय जायो आरो जुदि खांख्राइ थाथावथावबा बेखौ जावनाय जायो आरो खांख्राइया थाया बायदिब्ला बेखौ जावालासिनो गारनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय गुबुन खांख्राइखौ नागिरनाय जायो आरो। दा बेबायदि राहाजों जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव खांख्राइखौ जावनाय जायो।
औ-औ बेनि उनाव नोंथाङाथ' खांख्राइ जावनायनि बागै बुंलांबाय दा खुसियाखौलाय खुसियाखौबो बे रोखोमैनो सिनायो नामा जे माबाफोर ओ जेनेबा बेखौबो बे खुसियानि गुदुंखौबो सिनायनायनि माबाफोर राहा दं नामा?
ओ नंगौओ नोंथाङा थारैनो खोब बाख्नायथाव बा मिथिनो गोनां बाथ्राखौनो सोंदों खुसियाखौबो जोङो खुसियानि सुलेनाय एबा खुसिया गुदुंखौ माखासे मा होनो बिनि फुलुं हरनाय बायदि सुलेेननाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों नायनानै सिनायनाय जायो आरो बेयावहाय खुसिया थानाय गुदुङा स्लिम स्लिम जायो बेखौ जों नायनानै बे जे खुसिया दं बेखौ मिथिनो हानाय जायो आरो जेब्ला थुलुङा एबा खुरफ्लुङा खुसिया अरफ्लंनानै लाया गावनि गुदुंखौ बे समावहाय खदालजों जावलांनानै नायनायावहाय जेब्ला स्लिल सिल नुयो बेखौ खुसिया थाग्रा गुदुं होननानै हमनानै लानाय जायो आरो आदसा नोंथां। आङो खोब गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों दिनै रायज्लायनो मोननानै दा दिनै दोनथ'लायनोसै नोंथां।
जागोन दे आंबो नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओस अब्ला दे नोंथां गोजोनथोंसै।